औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादों ना माथोखौ।
औ खोनादों।
औ।
नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ-औ।
बिदिब्ला दायो जों दिनैनि आयदाखौ गारि मटर बाहायनायनिफ्राय मा खहा जादों एबा गारि मथरनि दारिमिनखौ दिहुननायनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों। बेनि बागै सावरायनोसै। गिबियाव नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागै खोन्थानानै होग्रोनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां। ओ दारिमिननिफ्राय माने मा बिदिनो बेफोरनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिदिनो नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोरखौ जों मानसिया दिहुनना लानो बेफोरबायदि खाबुखौ जों मोननाया मोनदों थेवबो इफोरनिफ्राय बेफोरनि गेजेरजों जोंनिया माखासे खहाबो जादों आरोना जेरै बे खहा जानायफोरखौ आं बुंग्रोनोसै ओ जेरै दारिमिननिफ्राय ग'नाय मैलाफोर जेरै उखुन्दै बेजों लोगोसे बेनिफ्राय ग'नाय दै गाज्रिफोरा जेब्ला बोहै लांनायजों लोगोसे दैमाफोराव एबा लैथोफोराव गलायहोयो होमब्ला दैया गाज्रि जायो आरोना गुबुंले जायो आरो बेफोरनि अनगायै जेरै उखुन्दैया दारिमिननिफ्राय ग'नाय उखुन्दैया गोजौ फारसे थांनानैहाय माने मा बारहावाजों मिलायनानै एबा जोमैजों मिलायनानै जेब्ला बे अखा हायो अब्ला एसे अखा सो जियो आरोना बेफोरनिफ्राय माखासे ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरखौ जेरै मानसिया गायसनदोंमोन नाथाय गोदोनि समाव बेफोरो जोबोद खममोन होननानै बुंनो हायो आरोना। गेजेर मुगानि समायावहाय
मानो होनोबा औ नांगौ थेवबो माखासे ओ बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे नां जों बुथुमना लानो हादों आरोना जेरै बेफोरनिफ्राय जोङो ओ जाग्रा मुवाफोर ओ जेरै जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय एबा मा होनांगौ बेखौहाय जेब्ला जों आबाद मावो ना गामि ओनसोलावहाय। जेरै ओ मा होनांगौ बेखौ ओ बेसर आरिफोरखौ हमनानै लाबाय बेसर आरिफोरखौ जेब्ला जों फोनानै जेब्ला दारिमिनाव लाबोयो आरोना आरो दारिमिननि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो मा नांगौ रोखोमनि थावफोरखौ जोंनो मोना। ना नङा होनबा नोंथां आरो बेफ फोरनि गेजेरजों जों जोङो मा जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो ओ मोननो हायो आरोना नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोर खौहाय जेरै जों फुननो थाखाय मोदोमाव थाव ख्रिम बायदि - बायदि रोखोमनि मुवाफोर दं जेरै नङा होमबा।
औ।
जोङो बेखौहाय मा ओदिनो ओ जोंनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ एबा मा गामि ओनसोलनिफ्राय एबा जाय जायगायाव गायगोन बेनिफ्राय लाबोनानै दारिमिनाव लाबोनायखो जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेफोरनिफ्राय गेजेरजोंहाय बेफोरनि गेजेरजों जों मा दारिमिनाव बानायनानै माखासे बायदि मुवा केमिकेल बायदिसिना होनायनि गेजेरजों बेखौहाय मा बानायनाय जायो आरोना। आरो बेखौ सोनो थाखाय जोंनोहाय मा मोनसे प्लास्टिक नांगौ जायो आरो ना। आरो फ्लेसट्राक प्लास्टिकखौ जों माबोरै बानायो आं बेनि बागै होननोसै।
औ
फिथिखाखौ जेब्ला जों बेखौ थावनिफ्राय बानायो आरोना आरो थावाखौहायबो जोंङो मानिफ्राय मोनो होनोब्ला ओ लैथोफोरनिफ्राय जों बेखौ मोननो हायो आरोना आरो बेखौहाय ओ जाहाजफोरनि गेजेरजों बेखौ लाबोनाय जायो आरोना बेखौ लाबोनायनि गेजेरजोंहाय ओ बेफोरखौहाय ओ दारिमिनाव लाबोनायनि उनाव बेखौहाय मा दारिमिनावहाय सावनायनि गेजेरजों बेखौ माखासे बायदि बायदि रोखोमनि थाव बानायनायजोंहाय आरो बेफोरनिफ्राय ओ प्लास्टिक मुवाफोरखौ बानायनाय जायो आरोना आरो बे प्लास्टिक मुवाया सेवा गोबाव संमथायो गोबाव सम खौथि बोसोर थायो आरोना सेवनो नागिरा आरो बेखौ जिख्रुफ्राबो जानो हाया बेफोरनि गेजेरजों माखासे बारहावाया गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो मा बे जेनेबा जों बायदिसिना क्रिमफोर बानायबाय अब्ला बेखौ सोनो थाखाय बे थावनिफ्राय बानायनाय प्लास्टिकखौ जेब्ला एयाव सोनानै दोननाय जायो आरोना आरो बेफोरनिफ्रायनो मा गुबुन गुबुन जायगायावहाय फानहरो एबा लोगोसे मा फालांगि खालामो आरो फालांगि खालामनायनिफ्राय जाय सुबुंफोरा बायो आरोना बायखांनायनि उनाव बेखौहाय जेब्ला मानसिफ्रा इउस खालामो एबा बाहायो अब्ला बाहायखांनायनि उनाव बे ओ मुवाफोरखौहाय ओ प्लास्टिकखौहाय मा गारलाबायनायनि जाउनावहाय माने बा जोंनि मा होनांगौ बेखौहाय ओ हाफोरा गारजि जायो औ। गारजि जायो एबा गुबुंले जायो आरोना। आरो माखासे समनि बेलायाव नायोबा नोंथांङा गारि मथरनि बागैबो होनदों गारि मथरखौबो जेब्ला दारिमिनाव बानायनाय जायो उमह उमह बेखौहायमा ल'हाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना। आरो बे ल'हाफोराखौबो बेफोरनो फिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय आरोना। बे मोनसे ओ खनि मुवा बेखौहाय लाबोखांनायनि उनाव जायफोर दारिमिनाव ओ सुनानै बा सावनानै बेखौ बानायनाय जायो आरोना। आरो बे सावनायनि उखुन्दैयानो मा गोजौ फारसे थांनानै मा बारहावाजों गारजि जायो आरोना। थिग बेबायदिनो दारिमिननिफ्राय बानायखांनायनि उनावहाय आरो गारि मथरखौ जेब्ला सालायो अब्ला जोंङो थाव नांगौ आरो ना। थावबो बायदि बायदि रोखोमनि डिजेल पेट्रल बायदि बायदि रोखोमनि आरोना। ओ आलादा आलादा रोखोम जेरै बिरखंआवहाय आलादा रोखोमनि बाहायो। आरो गुबुन गुबुन गारिफ्राव गुबुन गुबुन थाव बाहायो नंङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों जोंङो मा ओ बारहावाखौहाय गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो दारिमिनना माखासे मुवाफोरखौहाय जोंनि लागै हेफाजाबबो होदों जेरै ओ दारिमिननि गेजेरजों जोंनि मा हान्थिनाय लामाफोरा मा गोरलै जानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो ना नांगौ रोखोमनिब्ला लामा सामा बानायनायावबो मा दारिमिननि गेजेरजोंसो जोंङो मा थावफोरखौ लाबोनानै जेरै लामायाव सिमेट लुनाय आलाखाथा त्राजों बानायनायफ्राबो मा बेफोरनिफ्राय दारिमिननिफ्राय बख'खांनायनि उनावसो बेखौहाय बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना ओरै मिथिदों आरो बेनि उनाव जेनेबा गारि मथरखौबो जेब्ला बि दारिमिनफ्राय बख'खांनायनि उनाव जेब्ला थावफोरखौ गारियाव सोयो अब्ला खामनायनि उनाव बे उखुन्दैया बारहावाजों मिलायनानै जोंङो बे बारहावाया गारजि जानाय एबा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। ओ नोंथां होमबा बेफोरनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांङा फंनैसो बुंनो गोसोबा बुंदेरनो हागोन। खोनादोंना नोंथां? औ। दे होमबा नोंथांङा बुंदो। हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ
बेफोरबायदि बिगियाननि मुगायाव दिहुननाय जारिमिन बायदिसिनाजों जों गोजान जायगाखौ हान्थिनो थाखाय गोरलैयैनो थाब मोनहैयो गोदोनि समावथ' जों गारि बायदिसिना गैयिनि जाउनाव जों गामि ओनसोलनि मानसिफोरा मोसौनि गारि बायदिसिना बायदिसिनाजों हान्थिनो गोनां जायोमोन। बेफोरबायदि हान्थिनायाव गोबाव सम लायोमोन। गुबुन फारसेथिं बेफोरबायदि दारिमिना ओंखारनायाव जोंखौ गोबां मदद होबोदों। बेनि अनगायैबो खायसे समाव बेफोर दारिमिना जोंनि जिउआव खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैबायदि खहा होननानै बुङोब्ला जों बेफोरबायदि दारिमिनखौ जों सालायोब्ला जोबोद सालायनांगौ। खायसेया बेफोर दा दारिमिनखौ बाहायनो रोंगौ होननानै सलायनायाव गुबुनखौ मोजां लामाजों थाङोब्लाबो खायसेया सौग्रावनानै गालाङो।
औ।
आरो नोंथां जेरैबायदि बेफोरबायदि दारिमिनखौ सालायोब्ला बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो बेयो थार। जेरैबायदि आबाद फोथाराव आथिखाल मुगायाव बाहायनाय ट्रेक्टर बायदिसिनानि फ्राय ओंखारनाय जा
औ।
ट्रेक्टरनि डिजेल एबा पेट्रल बेफोरो दैयाव गोरोबफानानै दैखौबो गुबुंले खालामनायाव गोहोम खोख्लैयो बेखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं जेरैबायदि गिदिर गिदिर दारिमिन बेफोरखौ फसंथान गायसननायनि गेजेरजों दिनै गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गोबां जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो खाबु मोनदों। मानो होनोब्ला दारिमिनफोराव खामानि मावनो थाखाय खायसे सुबुंखौ नांगौ जायो बेफोराव जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा थांनायखौ जों जोबोद नुनो मोनो। मानो होनोब्ला न'खर खुंनायाव सासे सुबुङा गावनि गथ' गथाइ बिसि बायदि खौ फोरोंनो एबा जाहोनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बिथांमोना बेफोर बायदि गायसननाय गिदिर गिदिर दारिमिनाव हाबनानै थाहैयो। आरो गावनि न'खर सालायनायाव हेफाजाब होयो।
औ।
औ नंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। जेरबायदि दारिमिन बायदिसिना गोजान बोनाय बायदि गुबुन दाबसे जायगायाव जाय जादा गैया जोंनि आसाम हादरनिफ्राय लां जिरादखौ जों गुबुन दाबसे हादरनिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामनाय हान्थामेलाया जानानै फैयो। गोदोनि समाव बेफोर जिरादखौ थाखाय गोबाव समनि गोनां जायोमोन। एबा रेल बायदि लांनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनै
ओं।
गोनोखोनि मुगायाव। बिरखं माने तिरों आसोल दारिमिन बायदि बिथिङाव गोबां जिखौ दिहुननो हायो गाव बागाव डिर्फाटमेन्ट आं जाय जेखौ
बे बेनि राव हादसादखौ बायनो हायो जेरै बायदि आरो जाग्रा मुवा बायदिसिना दोननायनि गावबा गाव आदब थायो आरो गासिबो होननानै नांगौ जानाय फिसाफोरखौ नायनानै उनाव बेखायनो गंफ्रोमबो दारिमिनावनो थांनो गोनां जायो जेरैबायदि थाव संख्रि बानाया दारिमिना आरो जाग्रा लोंग्रा बानायग्रानि दारिमिना गुबुन जेरैबायदि
जेरैबायदि
दानि आथिखालाव बिस्कुटनि फेक्ट'रि बायदिसिना बे गोबां न'नो हाबनानै दङ।
औ
बेबायदि बेफोरखौ माबायदि बानायो बेफोरनि बागै बेसनफ्रा जाय बे दार्बिनाव हानानै दं बेयो मोजाङैनो थानो रोंगौ।
होनबा नोंथाङा समाबो जाबाय जोंनिया नोंथांनिफ्राय माखासे औ
औ नोंथां बिदिब्ला दैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन दोनथनोसौ नोंथां गोजोनथों